औ
खोनादों ना?
औ खोनादों
थ' नोंथांजों दिनै बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन ना?
औ रायलायनो हागोन दे‌।
अ दोरोङारि दानाय लुनाय होनोब्ला थ' बर'फोरनि आगुनि जि फारिखान्थिजों बर'फोरा गानोमोन जोमोमोन एबा जि मुवा बेसादफोरखौ बाहायोमोन बेफोर गासिखौबो बुंनाय जाजोबो नङा होमबा?
औ
औ थ' बेफोरनि सोमोन्दै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि थासारि दङ जेनेबा गोदोनियानो दंबावो ना दा गोदान मुगानि जाजोबबाय बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ जोंनियावथ' दायो गोदान मुगानिसो जाजोब्बाय बांसिनानो गामिफ्रावहाय हिसानसालिफोरखौ नुनो मोन
औ
दोरोङारि मुवाफोरा गोमाजोब जाबाय नङा होमबा?
औ
उम उम जोंखैबो बिब्दनो एखयानो जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालि गोनोखोआरि मुगा फैनायजों लोगोसे बेफोर गासिबो फारसेनिफ्राय गोमालांजोब्बाय आरो। थ' नोंथांमोननि जायगायावहाय बै इन्दि लुनाय खान्थिया दासिमबो सोलिबाय थायो नामा?
बेखौथ' दायो बे नुनो मोननाय जाला। गासिबो गोमालांजोबनो
औ औ एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननाय खान्थिखौबोथ' जों मोनदों नङा होमबा सिगांङो
औ।
उननोमोन जानांगौ नङामा?
दिहुननायखौथ' एसेबां माने मोनाखै। बिखौ।
औ। जोंखो इखिनि खिन्थु दासिमबो माने ओ जोंहानि आयंमोना आबैमोना माने दिहुनो आरो जोंनि नैबे खाथियाव।
ओ।
खान्थिखौ नोंथाङा ओ रोंगोन नामा जेनेबा माबोरै दिहुनोमोन मिन्थिबायो नामा?
आंथ' बेखौ इसिबां मिन्थिया।
अ अ आं जेसेबांखिनि मिन्थियो माने गिबियाव एम्फौ लानायनिफ्राय जागायजेनो आरोना।
औ।
बे बेनि ओमफ्राय एम्फौआ जेब्ला फिथोब थोबो बे फिथोबफोरखौहाय ज खालामना दोनसिगोन आरो ओमफ्राय ज' खालामखांनायनि उनावहाय एम्फौ फिथोबफोरखौहाय रुनानै लायोमोन जानांगौ आं मोनसे नायाव दै रुनानै लायोमोन। ओमफ्राय रुखांनानै बेनि उनावहाय ओम बै सानि गोबा बाहागो खौ एसे साइद खालामना लाग्रोयो नामाथाय। बेनिफ्राय फिन बेखौ ओ माबानि गेजेरजों मा होनना बुङो बेखौ ओम
फौनि बे फिथोब दिहुनग्रा गनखौ बावलायलांबायना।
थावख्रि
ओं थावख्रि लुनाय ना मा होनो थावख्रि लुनायनि दारै खुन्दुंखौ दिहुनना लायोमोन। जानांगौना?
औ औ।
ओ बे थावख्रि लुनायखौबो आं नुयो आरो। ओमफ्राय आं मा होनोमोनलाय जेनबा बे ओ मुंफोरखौ बावजोब्बाय आरो। बेखौ इदि इदि होनो होननानै जेन्थोर बेनिफ्राय ओ मा होन्ना बुंगोन बेखौ सोरखिबो होनना बुङो नामा?
औ औ।
बेफोरनि हेफाजाबाव थुनै थुनै लाबाय थायो खुन्दुं फोराबो गुबुन गुबुन मुं दंलायलायो। ओ इन्दिनि खुन्दुं बेनि फाय आरो मा होनना बुङोमोनलाय बे ओ सिल्कनि नाम मा होनना बुङो?
ओं।
बेफोरनि सोमोन्दै मोनदोंमोन आरो। नोंथांमोननि जायगायाव माने इन्दि खुन्दुं थु नाया गैलानो नामा?
जोंनियावथ' गैलानो
औ फ्राय गोमाय लांबाय जानांगौ ना?
औ औ।
उम जोबोद दाम गोसाबो जायो जेनेबा खस्थ' जायो नालाय दिहुनायाव बेनिफ्राय बेजों बानायनाय जि जोमा गोबां माने दाम गोसा जायो नङा होमबा?
औ
ओ ओ रांखान्थिनि बेलायावहाय जोबोद मोनसे मोजां होननानै बुंनो हायो आरो जोङो।
औ
नोंथांनि बिजिरनायाव जेनेबा माबायदि बे बे खान्थिफोरखौ लाबोफिननाया मोजां ना ओ जेसेबांखिनि दङ दा बि दि थाबाय थानायानो मोजां?
आंनि बायदिब्लाथ' बे खान्थिखौ लाबोफिननाया मोजां।
औ औ जोबोद मोजां मानो होनना बुङोब्ला बे जोंनि बयनिबो थाखाय मुलाम्फा गोनां नङा होमबा?
औ
जोंनि दोरोङारि हाबा हुखाखौबो फोथेंनानै लाखियो। लोगोसेनो रांखान्थि आरजिनायावबो गोबां हेफाजाब होयो।
औ
आंनि साननाय बादिबाथ' जोङो दा बेखौ ओ सोलोंफिननानै मोनसे बयनिबो गेजेरावहाय स्किल हाब बायदि लाबोनांगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला जेरै आं दा बावनानै दङ आंनि इयुन ओ आंनि उननि ज जेनेरेसनाबो बा आंनि जुनियरफोराबो उन्दैफोराबो बेखौ सोलोंनानै जाहाथे जोंनि दोरोङारि हाबा खान्थि मावखान्थि बागो बेफोरबायदिखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय जाथों आरो ना
औ नोंथांनि सान्नाया जोबोद मोजाङानो।
औ औ आरो लोगोसेयैनो जोङो मोनसे इन्डास्ट्रिबो खुलिनो हागोन बिदिनो नङा होमबा।
औ औ नंगौ
जेरावहाय जोंनि बे दानाय लुनायनि सोमोन्दैल' माने जेरावहाय ओ गियान होगोन एबा बेफोरखौ फेहेरगोन रांखान्थि आरजिगोन बेफोरबायदि आरो आं साननाया नङा होमबा।
औ मोजाङानो
ओ थ' जोंनि बेयाव खाथि खालायावबो दा बेफोरखौ एसे एनै नुनो मोनसै थेवबो ओ जाय बानायो बेफोर बो माने जोंनि गेदेर ओ गेदेर मादै आदै आबै आबौमोन बेफोरदियासो आरोखि ओमफाय जोंनि समान बैसो बे खौ बावलांजोबखाबायानो
औ
ओम नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि
जोंनियावबो गोबाङानो बेफोरबायदिखौ बावगारलांजोब्बाय दा जिहेतु गोदान जाजोबाय
औ
आबै आबौमोना सासे सानैया गोसोआव थागोनदां बेफोरबायदि जानायफोरखौ
औ दाथ' जेन'बा ओ फोरोंग्राबो खमायलांबायना।
औ औ
फोरोंग्राबो गैलिया लोगोसेनो सोलोंनोबो बहुद खम आवगायबोयो बेखायनो जेन'बा जा एसे रोंगौ बिथांमोना जुदि बयखौबो फोरोंलाङोब्ला एबा उत्साह होलाङोब्ला थ' जोबोद मोजां जागौमोन आरो ना।
औ औ
नोंथाङा सोलोंनो गोसो दङना गैया जुदि फोरोङोब्ला
सोलोंनोथ' गोसो दङ'
मानो होनानै बुङोब्ला जोंनि थाखायबो ओ जोबोद गोग्गाथावनि हाबा जागोन बि नङाना
औ
उम उम जोंनि ओ ओन्सोलथिंजाय आं खोनानो मोननाय बायदिब्ला माने इन्दि एम्फौनि फिथोब आरो बिनि खुन्दुंफोरा खोब ओ बेसेन बांगासिनो आरो जेनेबा दिनै एसे गाबोन एसे मानो होनना बुङोब्ला मोननो गोब्राब जाबायना
औ
उम जोंनि ओ माखासे आसार खान्थिफोरावबो बेफोर जिखौ बाहायनाय नुनो मोनलाय लायो आरो जेन'बा गोदो दंमोन नालाय गोदोनि आबै आबौमोना माखासे ओ गावसोरनि आसार खान्थिफोरखौ फोथांना लाखिफिनो दासिमबो नाजायो नालाय बेखायनो बेफोरनि डिमान्डा एबा नागिरनाया दा बारा जाबाय आरो ओमफ्राय जोबोद खम मोननायनि थाखाय बिनि बेसे नाबो बांगासिनो बेफार फालांगिनि बेलायावबो आं सानो माने जोंनि ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय दिहुननाय जि मुवा बेसाद बेफोर खोब मोजां मोनसे खाबु होननानै आं सानो आरो ना औ नोंथांमोननि गामियावहाय गैखाला नामा सासेबो बेफोरबायदि?
जों गामियावथ' गैयानो बुंजायो मानो होनबा दिनैसिम नुफेरनायानो जायाखै सासेबो
अ अ बेफोरबायदियावनो बावलाङो नङा होमबा
औ
थ' नोंथांमोननि ओजोंहाय माने गामियावबो जि दानायखौ एंगारखाबाय नामा?
गामियावथ' बिदिनो गो बांसिनानो एंगारलांबाय साफा सानैया दायो आरो
उम उम दायोब्लाबोथ' गुबुन हारिनि जिफोरखौसो दायो जानांगौ ना
औ गुबुन हारिनिखौसो दा नाय नुनो मोनसै
अ औ थ' बेफोरनो जेन'बा जोङो ओ जोंनि उन्दैफोरखौ फोरोंलाङाबा एबा जों गुबुननिफ्राय सोलोङाबा बिदिनो जोब स्रांलाङो आरोखि ना औ औ खोब मोजां मोनसे जेनेबा ओ थांखि जागोन आरो जु दि जों बे हाबाखौ मावनो लायोब ना। जयैनो नोंथाङा मा सानो जेनेबा जों बयबो खौसेयै थानांगौ बेखौ फोथांफिनो ना जेरै दं बिदिनो दोननांगौ उम
आंनि साननायावथ' जों बयबो खौसेयनो थानांगौ। बेखौ फोथांफिननो थाखाय जों खौसे जानांगौ। औ
जाहाथे जोंनि सिनायथिया जेब्लाबो बेजोंनो थाबाय थायोना।
जाहाथे इयुन जोलैनि इयुननि सुबुंफ्राबो सोलोंलांनो हायो आरो मिथिनो हायो।
औ औ उम थ' नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो लाखिथ'बा जासिगोन खोमा ना
दे जागोन दे।